औ नोंथां दे
बेलासिनि बेलासिनि गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय
औ औ नोंथां नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना? हेल'
खोन खोनायासै नोंथां
अ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ दङ दे नोंथां
औ आं दा नोंथांजों गारि मटरनि सायाव साव रायनो सान्दों
औ जागोन नोंथां
औ
दा गारि मटरनि बागै होनबा एसेबाबो बुंलांदो नोंथाङा
औ दा गारि मथरथ' जोंनो जोबोद गोनांथार नङा होनोमबा नोंथां
औ
गारि मथर जोंनो दा दानि जुगाव गारि मटरा जोबोद गोनांथार मानो होनना बुङोब्ला जोङो बबे दा दाबसे जायगायाव थांनो होनबा गारि मथरा जोबोद गोनांथार जोंनि थाखाय
औ औ नोंथां
जोङो आथिंजोंथ' जोङो बबेबा दाबसे गोजान जायगायाव थाबनो थांना फैनो हाया नङा होनबा नोंथां।
दा बेनि थाखायनो जोंनो गारि मथरखौ नांगौ जायो आरो।
औ
गारि मथर माने जों न'खराव साफ्रोमनियावबो गारि मथर थायोब्ला मोजां जायो।
औ
आरो गारि मथरखौथ' दानि जुगाव बयहाबो लाखायोआानो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
गारि मथरा बिदिनो जोंनो माबायदि मदद खालामो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ गारि मथरखौथ' जोंनो न'खर हिसाबैथ' बयनिबो न'खराव गारि मटर जोंनो नांगौ जानानै फैबाय नङा होमबा दानि जुगाव दिनै जोङो सिगांनि समखौ नायोब्ला गारि मथरा गोबां खममोन नङामोन होनबा नोंथां।
अ नंगौ नोंथां।
जोङो गारि मथरखौनो जोङो नुनो गोब्राब जायोमोन आरो बै समाव जोंनि लामा सामा दावबायनाय हान्था मेला गासिबो मोजां नङामोन नङा होमबा बिदिनो लामा सामायाबो बायला जिला हाखर हाला बिदिजोंनो बुंफबनायमोन आरो जोंनि लामा सामाफोरा। आरो बै समाव बिदि गारि गुरा मथर इन्जिनजों बानायनाय मथर फोराबो एसेबांसो गैसोआमोन आरो।
गैयामोन आरोना
दा बिदिनो सिगांनि समखौ नायोब्ला बेलेग
औ
दानि समखौ नायोबा आलादा जोङो नुनो मोनो आरो। नङा होमबा नोंथां दिनै जोङो लामा सामानि गाज्रि लामा सामानि थाखाय थाखायबो जोङो गारि मथरखौ बांद्राय सालायनो हायामोन आरो बै समाव गारि मथर डक्टरखौ इसेबांबो दिहुननाय जायाखैमोन नङा होमबा नोंथां दिनै जोङो दासो फैयै फैयै बे बेसिमहालागै दा जों सलिनायहालागै जों गारि मथरखौनो एरायबाबो एरायख'नो हाया। गंसे न'खराव गंनै गंथाम स्कुटि बाइक थाब्लाबो साखा खब्रै गोनां गारि बेफोरो आमदानि जोङो न'खराव नुनो मोनसै आरो नङा होमबा नोंथां। दा सिगांनिखौ नायोबा जों गारि मथर गैयिनि थाखायबो डक्टर डाक्टरनाव लोमजा साजा जायोबाबो जोङो ओ लांस्लाबनो ह थांस्लाबनो हाया बै समाव जोङो थेला गारि मोसौ गारिफोरजोंसो जोङो बेमार खामारफोरखौ रोगानानै लांनो गोनां जायोमोन नंङा होमबा नोंथां बिदिनो बै समाव लामा सामा मोजां नंङैनि थाखायनो गारि मथर दिहुननायाबो बै समाव खममोन आरो दा जेरैनो समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे मोजां जाना फैबाय बेनि थाखायनो लामा सामायाबो दा मोजांङाव फैबाय बिदिनो थाखा फैसायाबो बयहाबो आरजिनानै लानो रोंबाय बै समावथ' जोंङो जाम्बा जाम्बियानो बांसिनमोन थाखा फैसा आरजिनो थाखायबो राहा लामा गैयामोन दा समावसो जोंङो थाखा फैसा आरजिनो थाखायबो न'आव थानानैबो जोंङो आबाद मावनानै खेथि मावनानै जोंङो थाइसे थाइनैबाबो रां खामायनो रोंनाय जाबाय। सिगांनि दिनावथ' हा हु दंमोनब्लाबो गोलैसोनानै थायोमोन हा हुफोरखौ एसेबांद्राय खेथि बाथि खालामनानै बिदि फाननाय फाननाय अबस्थासे मावनानै लानो रोंङामोन नङा होमबा बा नोंथां
नंगौ नोंथां
बेफोरबायदिनो जोंङो दा मुगायाव सोलायलु मुगा बे सोलायलु बेयाव जोंङो गोबां सोलायनायखौ नुबोबाय दिनै जों जुगानो माने गारि मथर टरनि जुग होनबाबो जोंङो लस नंङा होननानै जों बुंजायो आरो
औ-औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जोंङो बे समाव गारि मथर गैयिनि थाखायनो डक्टराव लांनोब्लाबो लामा सामा थै गोनां जायोमोन दानि जुगावथ' जोंङो लोमजा साजाबाबो बयहानिबो न'खर न'खर गारि मथर दंखायो हिसाबै ओ माबानाय जाला आरो बेफोरबायदि अकसमात नो जोंङो डाक्टरनावबो लांनो हायो मायबा मोनसे जाब्रबथायबाबो जोंङो ओ गारि मथरजों लांनो हायो दानि जुगावथ' जोंङो माबा मोनसे जाब्रबथाय जादोबाबो अवान जिर' ओइदनि दारैनो जोंङो लांलाय लाबोलाय जोंङो डक्टरनावबो लांनो हायो अवान जिर' टुनि गेजेरजोंबो जोंङो बेफोरबायदिनो डक्टरफोरनाव लांनो हायो गोबां जोंनि गेजेराव गोबां सुबिदा जोंङो दानि दिनाव मोननो हाबाय आरो नंङा होमबा नोंथां
अ ओमफ्राय नोंथां मा होनो बेखौ बांद्राय गारि मथर बांनायनि जाहोनाव दि जोंनिया गोबां लामा सामाफोराव गोबां जाब्रथाय जायो बेनि सोमोनदै
औ-औ बे बेनि थाखायनोथ' जोंङो दानि जुगाव गारि मथर सालायनाया जाब्रबथाय जानायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै जोंङो नांगौबायदि स्पिडआव सलायालासिनो नांनायनि बारा स्पिडाव सालायनायनि थाखाय बे जाब्रबथायखौ जानो गोनां जायो। जायनि जाहोनाव बे खारथाया जुदि द ब्रैजि खारथायाव सलायनांगौखौ ओ दाइनजि गुजि बिदि खारथायाव सालायोबा मोनसे इन्जिनखौ कन्ट्रल खालामनो हास्लाबा बे हास्लाबियावबो खायसे जाब्रबथाया बेफोरबायदिनो जानो गोनां जायो आरो ओम ओंखायनो जोंङो ओंखायनो गारि मथर सालायोबाबो जोंङो सांग्रां जानांगोन जेब्लाबो जोङो फारसेनिफ्राय नायनो रोंनांगोन थांलाय फैलाय मानसिनि थांनाय फैनाय डिसटेन्सखौ नायनानैबो जान्थाइखौ नायनानैबो जोङो सालायनो रोंनांगोन होमबासो जोङो बै जाब्रबथायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जायो आरो नङाबा बिदिनो सोरबाया निसा लानानैबो सलायो बेफोरबायदिनो सौग्राव सौसि खालामलाङो बेफोरबायदिनो बै जाब्रबथाया जानो गोनां जायो आरो नोंथां
अ नोंथां
दा बेफोरबायदिनो मथर गारि होनोबा आजिखालि जुगाव बुरजा फैसा गैयाबाबो नोङो मटर गारिखौ जोङो गंसे स्कुटिखौ गंसे बाइकखौ गंसे दिलाराव थाङोब्लानो फाइनान्सनि दारै जेनेबा बा लानानैबाबो जों सालायनो हायो आजिखालि दिनाव नङा होमबा नोंथां दिनै खम फैसा होनानैबो दानारि खेन्दा होनानैबाबो जोङो सलायो आरो
औ औ
दा बेफोरबायदिनो जोङो बयनिबो न'खराव बेफोर खम बेसेनावनो मोननायनि थाखाय होनांनायनि बिबाङा खम जानायनि थाखाय जोङो न'खराव गंफा गंफा गारि मथरखौ जोङो लानो हायो बे रखम जोंनि बे अबस्थायाव मोनफैदों आरो
औ औ नंगौ नोंथां
बिनि सायाव नोंथाङा आरो मायबा बुंबावनो लुगैदों नामा
दा बरथमान गारि मटर गारि मथर होनना बुङोब्लाथ' जोङो बयनोबो नांफ्रामगोआनो जोंनि जिउआव दा जिहेथु जोंनि थासारि जालांदों
उम
माने बबेबा दाबसे जायगायाव' थांनो जोंनो गारिखौ नांथारगौ दा बेनि थाखाय जोंनो साफ फ्रोमनोबो नांथारगौ आरो गारिखौ
औ
बेनिखायनो जों साफ्रोमबो लानो हायोब्ला मोजां जायो
औ गारि मथराबो दानि दिनाव नोङो डिजेल पेट्रल सोनाय सोलायनाङैबो जोङो मोब्लिबजों खारनाय खार हाथाय बे मोब मोब्लिबजों खारनाय गारि मथरखौबो जोङो दानि जुगाव मोननो हादों नङा होमबा इ गोरलै गोरलै राहाजोंबो जोङो गारि मथरखौ सलायनो हानाय बे अबस्थायाव जोङो मोनफैबाय मानो होनबा नै दानि जुगाव जों जोङो स्कुटि ओ टमटमखौनो होन स्कुटिखौनो होन माबा सिटि बास खौनो होन दिनै जोङो बेटारिजोंसो मोब्लिबनि चार्जारनि दारैसो जोङो खारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो दानि जुगाव बैगयानिक जुग ओंखायनो गोबां रोखोमनि गारि मथर दिहुनो गोबां रोखोमनि जान बाहन बिदिनो थांलाय फैलायनि सुबिदाखौ दानि दिनाव दानि सरखाराबो बे सुबिदाखौ होनो हानाय जादों आरो नङा होमबा नोंथां दिनै बे सार थाव सोब्रबाबाबो थाव दिफु बा थाव दखान फाननाय जायगासिम मोनहैयाबाबो जोङो न'आवनो मोब्लिब बोहैनाय थाखायो नालाय बे मोब्लिब बोहैनायावनो जोङो सार्च होनानैबो दानि जुगाव जोङो स्कुटिखौनो होन थम थम गारि, बेटारि रिक्स' खौनो होन बेफोरखौ जोङो न'आवनो सार्ज होनानै जोङो सालायनो हानाय सुबिदाखौबो जों मोनबाय आरो औ। बेनि थाखायनो जोंङो दा गारि मथर गारि गुराखौ जोङो नांगौ जायो। खैफोद आफोदनि समावबो जोंखौ रैखा खालामो खैफोद आफोदनि समाव जोंखौ सहाय सुङो बेनि थाखाय जोंनो गारि औ। गारि मथरखौ जोङो गोरलै राहायै जों बाहायनो हायो आरो ओंखायनो जोङा न'खराव गंसे नाङा गंसे जोंना ओ गारि गुराफोरखौ जोङो नांगौ जायो दा होमबा नोंथां जोंहा समाथ जानानै फैबाय नोंथां। दा दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय होनबा खुलुमबाय।
जोबोद गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।
गोजोन्थों।